औ खोनााबाय।
ओ आं हरनायनि जाहोनानो जाबाय ओ जों मोनसे सोलोंथाइनि आयदायाव सावरायनो आङो हरनाय जादोंमोन नोंथांनाव सम दंना? ओ जोंनि ओ फोर सासे फोरोंगिरिया फरायसाफोरजों माबायदि फोरोङोब्ला। फरायसाफोरा बांसिनै बुजियो बेनि सायाव नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ आं सुंदै फोरमायग्रोसै बिनि उनाव नोंथाङाबो आं सोंहरफिनसै। औ ओ सासे फोरोंगिरिया। फरायसाफोरनि फरायसाफोरखौ बबे आयदानि सायाव फोरोंगोन। बै आयदानि सायाव बे फोरोंगिरिया थोजासे गावहानो। बबे आयदानि सायाव फोरोंगोन बेखौ गावहानो रोंखानाय जानांगोन। होनबासो फरायसाफोरनो थोजासे गियान बा मोजां गियानखौ होनो हागोन। फोरोंगिरिया जाय आयदाखौ फोरोंगोन बै आयदाया आयदायाव गावहानो गाव माने सिगांग्रो मोजाङै बुंथिना होनो हानाय ओ मा होनो फोरोंनो हानाय बेबायदि गावहानो सोलोंग्रोनांगोन आरो होननानै आं सानो ओम फायो। ओ फोरोंनायनि बेलायाव फरायसाफोरखौ मोजां फोरोंनांगोन मिनिस्लुनाय आरो ओ रोङिफोरखौ रोंदोंना रोङाखै बुजिदोंना बुजियाखै बिनि सायाव सोंनाय फिननाय खालामनो रोंनांगोन बुजिबायबा बुजिबाय बुजियाखैबा बुजियाखै। बुजियाखैबा मानो बुजियाखै बेखौ ओ मोजाङै थख' थखैयै ओ फोरमायना होनो हानांगोन आरो। होनो हानाय रावै बुंनो हानाय बुंनानै होनो हानांगोन। होनब्लासो सासे फोरोंगिरिया ओ मोजां गुन गोनां हिसाबै सिनायथि जागोन आरो आरो फरायसाफोराबो ओ मोजां मा होने गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन। नोंथां होनबा फरायसाफोरखौ फोरोंगिरिया माबायदि दि फोरोंनांगौ बिनि बेयाव नोंथाङा आंनिफ्राय साबसिन ओम बुंथिना होनो हागोन ना? माबायदि फोरोंनांगौ बिनि सायाव फोरमायना होनो।
औ बिदिब्ला आं सोमोन्दै फोरमायनोसै नोंथां।
औ।
नोंथाङा होननाय बायदिनो सासे फोरोंगिरिया जाय आयदाखौ फरायसाफोरनो फोरोंगोन बा जाय आयदानि सायाव फरायसाफोरनो गियानखौ होगोन। बै आयदानि सायाव गावहानो थोजासे गियान थानाया गाहाम मानो होनोब्ला बे आयदानि सायाव मोजाङै गियान थायोब्लासो फरायसाफोरनो जों सासे फोरोंगिरिया मोजाङै गियानखौ होनो हागोन आरो फरायसा आरो फोरोंगिरि ओ बिसोरनि गेजेराव मोनसे लोगो बायदि सोमोन्दो दानानै लानांगोन जाय फरायसाफ्रा फोरोंगिरिफोरखौ गिनाय गैयाजासे गावसिनि रोङैफोरखौ मोजाङै सोंनो हागोन। गावसोरनि बुजिखौ फोरोंगिरिफोरनो फोरमायनो हागोन। आरो बिनि अनगायैबो सासे फोरोंगिरिया मोनसे आयदाखौ मोजाङै बुजिहोनो थाखाय बा फरायसाफोरनि गोसोखौ फोरोंनाय समाव बोनो थाखाय बै आयदाजों गोरोबफ्लेनाय माखासे सल'बाथाफोर बेफोरखौ खोन्थानो हायोब्ला फरायसाफोरा बांसिनै ओ बुजिनो हायो आरो फरायसाफ्रा बांसिनै गोसोआव लानो हायो। फोरोंनाय समाव फोरोंगिरिया ओ फरायसाफोरजोंहाय ओ मोजां सोमोन्दो ला गोन आरो मेगनजों मेगन माखासे नुथाय गोहोखौ बांहोनांगोन जायखौ इंराजियाव आइ कनटेक्ट होननानै बुंनाय जायो। फोरोंनाय समाव फोरोंगिरि फोरा फरायसाफोरजों आइ कनटेक्ट थालायोब्ला जोबोरैनो ओ फरायसाफ्रा बांसिनै ओ बुजिसिनो आरो बिनि अनगायैबो फोरोंगिरिया फोरोंनायजों लोगोसे। ओ गावनि ओ आयथिं माखासे आखाइफोरनि फाव फेसेनखौबो खालामफानो हायोब्ला। फरायसाफोरा ओ जोबोरैनो गोजोनो जाय आयदानि सायाव फोरोंगोन। बै आयदाखौ ओ सासे फोरोंगिरिया जोबोरैनो ओ मोजां बांसिनै ओ बुजिहोनो थाखाय बै आयदानि सायाव फोरोंगिरि ओ फरायसाफ्रा बेसेबां रोंखो बेसेबां बुजिखो। बेनि सायाव। ओ सोंथि सोंनो हायो ओ सोंथि सोंनायनि गेजेरजोंसो जोङो सासे फरायसाया बुजिदोंना बुजियाखै जों बेखौ मिथिनो हायो। जाय फरायसाया फोरोंसेयावबो सोंथि सोंनायाव मोजाङै फिननाय होनो हायाखै अब्ला बे फोरोंगिरिफोर ओ फोरोंगिरिया साननानै ला जे बे फरायसाया मोजाङै बुजिनो हायाखै। आ जुदि सासे फरायसाया सोंथि सोंनायाव मोजाङै फिन्नाय होनो हायाब्ला आरोबाव जों बेखौ फिन ओ मोजाङै जोङो बुजायनानै होफिननो नांगोन बेबायदिनो जोङो ओ सासे मोजां फोरोंगिरि जानो थाखाय जों बेफोर गुनफोरखौ दानानै लानो हायो जोबोरैनो मोजां आरो बेफोर गुनफोरनि गेजेरजोंसो जों फरायसाफोरखौ ओ मोजां गियान जोङो होनो हायो नोंथां बेबायदिनो जोङो फरायसा आरो फोरोंगिरि ओ बेनि गेजेराव ओ जोङो माबायदि फोरोंनांगौ माबायदि फरायसाफोरजों सोमोन्दो लाखिनांगौ बेफोरनि सोमोन्दै आङो फोरमायबाय दा आं नोंथांनियावबो मोनसे ओ नोंथांनिफ्राय आं मिथिबावनो लुबैदों जे दानि ओ फरायसाफोरा फोरोंगिरि फोरनि माखासे बो खोथा बोसोनफोरखौ मानिनो नागिरा दा बिनि सायाव नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा एसे
औ आं सुंदयै फोरमायसै औ नोंगौ खायफा फरायसाफोरा फोरोंगिरिया ओ जा बाथ्राखौ बुंदों ओ जा आयदानि सायाव फोरोंदों बे आयदाखौ ओ फोरोंसेयावबो खायफा फरायसाफोरा ओ ओ गोसोआव लाया बा फोरोंगिरिया जा बुंदों बेखौ ओ खेर खेराया ओ बेबायदि ओ फरायसाफोराबो गोबां दङ नाथाय ओ ओ फरायसाफोरा ओ बिदि जानो नाङामोन होननानै आं सानो ओ मानोना ओ फरायनाय होननानै बुङोब्ला फरायनाय लिरनाय होननानै बुङोब्ला बियो गावनिसो ओ गावनि ओ उननि थाखाय ओ माने गावखौनो दैदेनलांनो थाखाय गावखौनो ओ उननि समाव ओ गुबुनखौ फोरोंलांनो थाखाय ओ गावनो जोंनो नाजाबाय थानाय मोनसे ओ नाजागासिनोसो रोङिखौ रोंनो थाखाय जों नाजागासिनोसो नालाय ओ बेखौ नोङो रोङिखौ जुदि सोलोङाबा ओ नों ओ नाजायाब्ला आरो नों ओ फोरोंगिरिनि बुंनायखौ नों जेबो ओ सोलोङाबा नोंथ' हानाय नोङा ओमफायो गुबुन ओ गुबुनखौ नोङो गावनो रोङाब्ला माब्रै ओ बुजायनो ओ बिनि थाखायनो आं सानो ओ खायफा फरायसाफोरा ओ ओ फोरोंगिरि फोरोंनायखौ ओ गोसोआव लायोब्ला मोजां जायो होननानै आं सानो आरो ओ बुजायसेयावबो जुदि लायाब्ला ओ बियो गावनिनो गोरोन्थि जागोन होनना आं सानो ओ गुबुननि बियो ओ माने गुबुन रावनिबो गोरोन्थि जानाय नोङा ओ गावनिसो गोरोन्थि आरो बे गोरोन्थिखौ ओ ओ जेब्ला समा फैगोन ओ जेब्ला गावनि मोनसे ओ बैसो जाहैगोन अब्ला माने गावनो बुजिफिनगोन होननानै आं सानो आरो ओ गावनो बै समाव माने उन दाहा सानफिननांगोन ओ आं बै समाव ओ फोरोंगिरि फोरोंनाय ओ फोरोंगिरिफोर बुं नाय बाथ्राखौ आं लानायमोनबा ओ आङो दिनै सासे मोजां ओ मानसि जागौमोन होननानै गावनो उन दाहा सानफिननांगोन होननानै आं सानो आरो ओ बेनि थाखायनो फोरोंगिरि फोरोंनायफोरखौ ओ आरो गिदिरफोर बुंनाय बोसोनफोरखौ लायोबा मोजां जागौ होननानै आं सानो आरो नोंथां ओ आं नोंथांनाव ओ ओ आंबो सोंथि सोंहरफिननो नागिरदों सासे फरायसाया फोरोंगिरिखौ माबायदि मान होनांगौ बिनि सायाव फंनैसो बुंहरदो नामा खोनादोंना?
ज
नोंथां खोनादों? खोनादों ना?
ओं खोनागासिनो नोंथां
औ ओ सासे फोरोंगिरिखौ सासे फरायसा या माबायदि मान होनांगौ
अ बेनि सायाव ना
औ।
ओ सोलोंथाइयानो जोंनि बयनिबो गुदि। जाय सोलोंथाइखौ लानानै जोङो बे मुलुगाव सासे मानसि महरै ओ थांनानै थानो हायो ओ सासे फरायसाया फोरोंगिरिखौ जेब्लायबो मान होनांगौ बेखौ जोङो ओ बयबो ओ बिमा बिफा गेदेमा सुबुं बिसोरो बुङो आरो बे बुंनायल' बाथ्रा नङा प्रेक्टिकेलि जों मोनदाङो जाय फरायसाया सासे फोरोंगिरिनि ओ खोथा बोसोनखौ ओ मानिया बैसोर फरायसाया सोलोंथाइ बिथिङाव माब्लाबाबो जौगानो हाया जेरै अ जोंनि गोबांथार लोगोफोरखौबो आं लोगो मोनबोबाय जेरै एल पि स्कुल
बैफोरबादिनि फरायसाफोरखौ बै समावहाय फोरोंगिरिफोरनि लाबोवाखैमोन फोरोंगिरिनि
औ।
फोरोंगिरिफोरखौ गोबां
औ।
गोरोन्थि लामाजों आगान सुरलांनो गोनां जादोंमोन। बिथांमोनहा ओ फोरोंगिरिफोर फोरोंगिरिफोरखौ जोङो
गावनि गोलोम बोथोर